हेल' औ खोनादोंना? औ औ मा खालामदों नोंथाङा?
अ ओरैनो दोङो आं
ए ए दा जोङो गायनाय फुनायनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै आङो फनखौ हरनाय जादों आरो ओ दाथ' गायनाय फुनायनि बोथोर
औ
नोंसिनिथाय दा माबायदि मानसिफ्रा लाहार फाहार खालामदों गायनाय फुनायनि?
जोंनावथ' दा गायगासिनो टेक्टरजों हालेवदों दानाथ' मोसौजों बांद्राय हेवनाय जाया नालाय
औ
बेनिखायनो टेक्टरजोंनो हालेवनानै मानसिफोरा फोथाराव खोथिया फुदों माइ गायदों सोरबा सोरबा हाजिरा लग लगायदों सोरबा आरो न'आवनो मानसि थानायफोरा गायगासिनो आरो
उम
बेनिफ्राय आरो जोंना फोथाराबो बांद्राय दै थाया नालाय बेखायनो अखानि दैजोंनो गायनांगौ जायो अखा गैयाब्ला नाथाय बोथोरा सान्दुं होयोब्ला एसे खस्थ' जायो माइ गायनायफोराव
उम उम
बेनिखायनो दा दासान्दि अखा बोथोर नालाय बेखायनो गायगासिनो नो आरो
उम जोंनि जोंबो बिदिनो माने गोदोथ' जुलाइ आगष्टआवसो गायोमोन
औ औ
साइदआव दै मोनोमोन माने गोदो दै बानायाबो खननै जायोमोन नालाय
औ
निया आरो दैयाबो बारा जाबांला खनसे ल' अखा हानानै बेयावनो लोमसावबाय ओमफ्राय बिनि उनाव फिन आरो बे दै लोमसावनाय ए परस्थिथि फै फैफिनो आरो ओंखायनो फैबाबो बे आगष्ट'नि सेप्तेम्बर आगष्ट'नि लास्टफ्रावसो फैयो आरो ओमफाय ओंखायनो माने दा बे समावनो आमथिसुवानि आगोल आगोलनो जोंनिथिं माने माइफोरखौ गायजोबो आरो
औ औ
गायजोब नङाब्ला बे समाव गायाब्ला उनाव माने दै मोननो नागिरा
औ
जोंनियाबो बिदिनो माने अखाजोंनो गायो नालाय अखानि दैजोंनो गायो ओमफ्राय अखाया बे गेजेर ससेयाव खमै लाङो नालाय गोदोनि बायदि बे दै बोहैबोनोबो नालाबो गैला। होथे जोब्बाय मानसि ओंखायनो अखानि दैजोंनो गायनांगौ जायो आरो आरो ओंखायनो दा गायगासिनो। जोंनि जाय ओ बे सोरबा खोथिया फुनायफ्रा फुगासिनो माइ गायनायफ्रा गायगासिनो। हालेवनायफ्रा हालेवबाय सिनो बिदिनो जोंनिथिंबो गोदो ओ नांगोलजों हालेवोमोन। मोसौजों हालेवोमोन ओ नाथाय आजिखालि ओ ट्रेक्टरसो बाहायसै आरो
औ
ट्रेक्टरजोंनो बाहायनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै माइखो गाय यो आरो
औ
दा फ्राय मानसिफ्रा गायखांजोबसिगौ खोमा आमथिसुवानि आगोल आगोल गायखांफ्रामजोबो जोंनिजाय।
औ
आराम ओ आम थिसुवानि उनाव जायफोरा साफ्रोमबो आग्लायो एसे, एनै आग्लायो
औ
बिसोरनिया माने माबायो आरो ए बिसोर गायो आरो औ।
एसे लेट जायो आरो ना?
ओमफाय ओं एनिफ्राय जोंनि जाय बिदिनो ओ बे सालानि होननानै बुङो जे रनजित
औ
रन्जित माबा माबि दङ' जे माइफ्रा बेफोरखौसो गायसै आरो गोदोनि बायदि आइजं, आ मा था आ आरो ओ माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माने मोजां मोजां मोजां जिथु माने जोंनि अरिजिन आसामनि जिथु माइ बे माइ फोरखौ बारा गायनाय नुला आरो
औ
बांसिन बे माबा माबि जोलै बे सरखारारनि जोलै फैनाय बिफोर माइफोरसो जों गायनाय नुयो। खिन्थु बारा बे जोंनि अरिजिन जों जितु आसामाव मोनखानाय माइफोरबायायदि जाया आरो
औ
ब माइब्रायाथ' गय गायबांला मानो गायलाथाय माइब्राखौ जोंनि थाखाय बुहुद इम्परटेन्ट बेखौ गायबांला जोसाखौबो गायबांला बिदि जादों आरो
बोथोरफोराबो बांद्राय मोजां नङा नालाय।
बोथोरनि थाखायबो जादों नालाय बे ओ बिबो एसे गदायसो जायो नालाय
औ
गदाय जानायलाय माने मानसि दंसै गायनाय जाया औ आरो
औ
गदाय जानाय नालाय मोसौफ्राबो बोरमाफ्राबो बिदिनो जाला जासि खालामनायखायनो मानसिफ्रा बारा गोसो होला खोमा बिदिबो सानलाय लाङो आरो।
औ दान
बिदिनो मा मा माइ गायो गायनाय नुयो
जोंनिथिंबो बिदिनो दा गोदान गोदान सरकारनि माइ फैनायफोरखौनो गायो आरो।
अ गोदोनि माने अरिजिन मा माने आसाम नि माबा
माइफोरखौ औ गायला अब्लाबो एसे एनै माइ ब्राखौ गायो आरो मागोआव फिथा जानांगौ होननानै । गावनि गावनि नां गौ खिनिखो लानानै गायो आरो एसे एनै। मालाबा सोरबा आदा बि गा। सोरबा दब्लायनै दब्लायथाम बेबायदि गायनानै दोनो आरो मागोआव फिथा जानांगौ सौराय जानांगौ बिदि होननानै। दामानि बां ‌ सिन जोंनिआव रन्जना, मासुरि बिनिफ्राय बंग लक्ष्मि ओमफाय बिसमुथि बेबायदिनो गोदान गोदान गो बां माइफोर गायगासिनो आरो माने दान मोनसे मोननैनि उनावनो मोननै मोनथाम दास दान मोनथामसोनि उनावनो ओंखारोमोन बेफोर माइआ । उम बेखायनो थाबनो ओंखारनायनि थाखायनो बे फोर माइखौ गायो आरो।
अ गोदोनि मोनसे गंसे मा-माइ दङ गिदिर गिदिर ओंखाम गिदिर गिदिर जाग्रा मा मा माइ होनो बेखौ माइरंआ गिदिर गिदिर जायो
मा मोनबा परिमल?
मामोनथाय गोदि गोदो बिराद गायोमोन आथिखालाव बेखौ गायनाय जाला आरो एसे जाबानो उदै बुङोमोन माने । बे बिराद गिदिर गिदिर जायोमोन ओंखामाबो आरो आथिखालनाथ' ओंखामा फिसासो फिसा फिसासो फि फिसा जालांदों नङा होमबा दानि माइरंफ्रा ओंखामा फिसा फिसा फिसा फिसा जालाङो । खिन्थु बै बे माबाया माइरंआ बिराद गिदिर गिदिरमोन आरो ओंखामाबो गिदिर गिदिर जायोमोन आरो बेखौ दानिया बारा गायबांनाय नुला। उन्दै उन्दै बा माने गायनाय नुयोमोन आरो।
औ दामानि बांसिन मानसिफोरा रनजित माइरंफोरखौ जाना मोजां मोनो होननानै रनजितफोरखौनो बांद्राय गायो आरो।
अ रन्जितफ्राथ' बे माबा सालानि एसे सालानि उम सालानि
जानानै मोजां मोनोनो सेरे सेरे फिसा फिसा नालाय बे
ओनिस सो खोथासै सोरबा रन जिद सेरे सेरे खौ मोजां मोनो सोरबा गिदिर जों मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ ओहोम ।
ओंखामा ओंखामानोसै इयानो जा माइरं फिसा फिसाखौ आं बारा साबजानाय मोना आरो आं-आं बारा माइरं फिसा फिसाफोरखौ बारा खुवाबा जानो ।
औ
बांद्राय एसे गिदिर गिदिर जाबा जा माइरंखौसो मोजां मोनो आरो ओंखाम जानाय बायदि मोनो आरो ।
औ
सा फोराथ' फिसा जायो जेनेबा
औ
दा माइ ब्रायाबो मोननै जाथनि दंना मोनसे गोजा जाद ।
औ
मोनसे गुफुर जाथनि थायो ।
औ
बे गोजा जातनि जिथु माबा माइ ब्रा बेखौ बांसिन जौ फिसिनायाव बाहायोना बेखौ?
औ औ
जौ फिसिनाय बिदि फिथा माबा बे बायदिसि ना माबायाव बिराद ओ-ओंखाम नेनाय ओ बिदियाव बे मो माबाखौ बाहायो ना बांसिन ए गोजा गोजों दैजों सौराय बानायगो गुफुरखौ बे फिथ थायाव बांसिन बाहायो ना फि था जानायाव
दामानिथ जोंनिथिं माबा माइब्रा। गोसोम मोननानै गायगासिनो आरो।
माइब्रा माइब्रा गोसोमा बे हाइब्रिद उम सालानि। सालानि मायब्रा बे।
बेखौनो बांद्राय गायो मानसिफोरा मानो होनबा माबा डायबेटिसआव थानायफोरा माने जायोब्ला मोजां जायोनो इदि होननानै।
अ आंबो आंबो खोनादोंमोन माने दडायबेटिस माबा फ्रा बारा माने गोथाव नङा माथो बेयो।
औ ओमफ्राय माने बिनि राङाबो एसे बारानो बाजारफोराव बेखायनो गायो आरो मानसिफोरा।
औ औ‌ औ बे डाइबेटिसजों सोमोन्दो गोनांखाय आरोना।
औ औ।
आंबो जानो मोनदोंमोन आङो बारा खुवाबासै आरो गोथाव मोनाखै मा माइरंलै होननानै।
औ।
फुहाबनाय मोनाखै माने बे माबाया एसे खम आरो माइदिया एसे। खम बे माइरंआ बे माय दि खम जानायनि थाखायनो सागे डाइबेटिसनि थाखाय। मोजां जायैखाय। बिदि आरो।
औ।
बिदिनि थाखायबो आरो मार्केटआबो बेनि थाखायनो बांसिन दिमान्ड जादों आरो। बेरामनि थाखायनो औ औ। दा जोंनि नै समाबो जाबायमोन। ए दोन थलायनोसै ना।
औ औ दे।
गोजोनथों।
ओं।